हेलौ
खोनाहैदों ना? हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना खोनादों औ। नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन
सोंजायो
औ मानसिनि जिउआव सोलों थाया माबायदि गोनांथि दं होननानै सानो नोङो
ओ माने थांना थानाय जिउआव मानसिनि थाखाय सोलोंथाइया जोबोर गोनांथि। मानो होननानै बुङोब्ला जोंङो जेबो रोङाब्ला जों थांनानै थानो गोनांथियानो गैया। जेराव ओ जायखिजाया खामानि मावनो थाखाय जों गोनांथि जेरै मोनसे खामानि मावनो गोनांबा जोङो इडुकेसन सोंलों फिथाइ गैयालासे जों मावनो हाया जेराव ए ओ इंराजिनि ए बि सि आ फोरखौनो रोङाबोला बोरै खामानि मावनो हानो बेनिखायनो आं सानो सोलों थाया जोबोर गोनांथार नोंथाङा एसेफोर मायनो हागोन सोलों फोरमायना होनो हा हागोनना सोंलों थाया मानो गोनांथि
औ हागोन जोंनि जिउआव सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि दानि बादायलायनाय मुलुगाव जों सोलोंथाइ गैला थांनानै थानो थाखाय गोबां जेंना जानानै फैबाय जों सोलों गैयाब्ला बे खाना बायदि होननानै बुंनो हायो जिउआव सोलोंथाइ लानो सोलोंथाइ लानानै जों सुबुंफोरजों हायो नङाब्ला जोङो गोरोबलायनाय सुबुंजों रायज्लायनाय गासै बिथिङावनो जों हेंथा जानानै फैबाय बबेबा दाबसे जायगायाव थांनो थाखायबो जोंनो सोलोंथायाइनि गोनांथि जायो नङाब्ला जोङो दाबसे जायगायाव बोरैहाय थांगोन बोरैहाय थाहैगोन माबायदियै जों बिसोर गुबुन दाबसे जायगानि मानसिफोरजों गोरोबलायगोन बेफोरखौ जों सोलोंथाइ गैयाब्ला माला माब्लाबाबो जोङो गोरोबलायनो हाया
नोंथां सोलोंथाइया बैसोनि सिमा होननानै नों सानो
खोनादोंना नोंथां? औ
खोनादों हेल'
औ खोनादों
हेलौ
सोलोंथाइखौ जों माबायदियै मोननो हायो नोंथाङा एसे से फोरमायनानै होना हागोन ना सोलोंथाइखौ जों माबायदियै मोननो हायो? एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
हेल'
औ खोनायाखै नामा नोंथाङा?
औ बुंफिननो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन। माबायदि मोननो हायो। एसे फोरमायनानै होदो औ खोनादों
औ सासे म लेखा बुं रों खि दंखायो जों मानसि फिनो हागौ जों सोलोंथाइखौ जों
औ
जायो। माबा मोनसे लिरनानै दङब्ला लिरनाय नुदोंब्ला जों बेखौ मेगनजों नुनानै नायनानै जों बेखौ मिथियो जे अ बेयो माबा मोनसे लिरनाय अब्ला बेखौ जों ओ फरायनानै नायोब्ला जों बेखौ ओ अ बियो माबा मोनसे जायो होननानै जों मोनथियो।
औ
नोंथाङा सोलोंथाइखौ बैसोनि बैसोनि बैसोनि सोङा सानो
ओहो आङो बेफोरबायदि साना सोलोंथाइखौ जों जायखिजाया समावनो लानो हायो उन्दैनिफ्राय देरजासिम जों जायखिजाया समावनो सोलोंथाइखौ आरजिनानै लानो हायो जों जाय समाव सम मोनो अब्लानो जों सोलोंथाइखौ लानो हायो जों उन्दै समावहाय न'आवनो जोङो गुदि सोलोंथाइखौ लानो हायो न'खरनि बिमा बिफा ओ बाय बाहागि न'खरनि आलासि बायदिनिफ्रायबो जोङो थोजासे सोलोंथखौ लानो हायो बेनि उनावहाय जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइखौ जों लानो हायो फरायसालिनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों फरायसालिनि सोलोंथायाइल' जोंनि थाखाय थोजासे नङा लोगोसेनो जोंनो समाजारि सोलोंथाइ नांगौ लोगोसेनो बाहेर बारहावानि बागै सोलोंथाइ नांगौ गासै बिथिंनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ जों लायोब्लासो जोंनि जिउआव थांना थानायाव गोरलै जायो। होननानै आं फोथायो। नोंथाङाबो सोलोंथाइखौ जिउनि मोनसे औ मोनसे सोंथि सोंनो सानबावदों खोनादों ना
औ खोनादों। बुं
सोलोंथाइ लानायाव न'खरनि बिमा बिफानि माबायदि गोहोम थानो नांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ ओ सोलोंथाइयाव एबा आइ आफानि जोबोद गोनां दं मानो होनोब्ला आइ आफाया जोंखौ हेफाजाब खालामोब्ला जों जों जेबो सोलोंथाइ मोननो हानाय नङा जों उन्दैनिफ्रायनो ओ जेब्ला आइनिफ्राय जोनोम मोनो जों अब्ला जों आइनिफ्रायनो जों सोलोंबोखायो जेरै गिबियावनो आइ होननो सोलोङो बाबा सानना सोलङो बिदिनो जों जोनोमबो मोननाय नङामोन आरो जों दिनै सोलोंथाइबो लानो हानाय नङामोन बेनिखायनो आं सानो आइ आफामोननि जोबोर गोनांथार सोलोंथायाव ओमफ्राय आरो कुइसन
नोंथाङाबो माबा सोंथि संनो दङब्ला सोंनो हागोन।
नोंथाङा
औ
सोलोंथाइखौ लानानै माबाफोर उसुबिदा मोनदों बेखौ फोरमायना होनो हागोन
गैया बेफोरबायदि जेबो उसुबिदा गैया जोंनि जिउआव सोलोंथाइया बेफोरबायदि लानानै फैया जेब्लाबो सोरांनि लामाखौ दिन्थियो जोंनि थांना थानायाव माबायदि जों आवगायलांनांगौ ओ माबायदि जोंनि साननाय हनाय गासैखौबो बेयो गोथां खालामनानै लाखियो जोंनि सुबुंफोरनि मोनदांथिखौ गोरा खालामनानैसो होयो
नोंनि सोलोंथाइ लानायाव ओ जोबोर गोनांथि मोन गासैबो गोनांथिखौनो मोनदों होननानै नों फोरमायथिनो हागोन
औ गासैबो जों सुबुं माहारियानो सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ सोलोंथाइयाब्ला जोङो जोंनि जिउआ आद्रा जानानै थायो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गुबुन बायदि खोनादों ना? औ
बेयाव सोलोंथायाइनि जों बायदिसिना रोंगौथिखौ खौ जोङो मोननो हायो
गुदि फरायसालिनि सोलों हायो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मा बुजियो
हेल' खोनादों ना?
औ
नोंथां कलखौ दोनथ'नो दोनथ'नाय जासिगोन टाइमा जानानै फैबाय जोंना
औ दे
खोनादों ना औ।